हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नों
औ ओ दासान्दि नोंथाङा माबोरै दं।
आं दासान्दि मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं।
औ आंबो
औ।
हेलौ औ।
आ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों आङो औ खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आं दिनै औ बिदिब्ला आं दिनैनि बे समाव नोंथांखौ आङो कल खालामनायनि जा जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंहा बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै सुंदै'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां।
औ थारैनो होनो हागोन आं नों
औ। बिदिब्ला जोंना दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला दाउ अमा फिसिनायनि जों लोगोसे जोंहा ओ बे दाउ अमा फिसिनाया जोंना आबादावसो गोग्लैयो बे बेयावनो जोंहा हांसो एबा ना एबा मोसौ बोरमा बायदि फिसिनायाबो जोंनिया बेयावनो सरजाबना थाफायो बेनिखायनो जोंहा दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंहा गोदोनि आरो दानि मुगायाव जोङो दाउ अमा फिसिनायखौहाय जोबोर सोलायनायखौ एबा जोबोर गोदान आदब बाहायनानै दानि मुगायाव दाउ अमा एबा बोरमा मोसौखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनबोगासिनो जेरैहाय जोंहा गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोना जोंना अमा लानाय होनोब्ला जोंना न'खरसेयाव मानै बा माथाम अमाखौ जोंङो लानायखौ नुनो मोनोमोन।
औ नोंथां।
नाथायहाय जोंहा दानि मुगायाव अमा फिसिनाय होननानै बुंङोब्ला जोंहा अमा खौ ओ नआवनो अमा फार्म बानायनानै बिदिनो गोबां अमाखौ जोंहा लानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोंहा दानि मुगायाव अमा फिसिनाय होनोब्लाबो जोंहा गोबां ओ सहस जानानै फैबाय जेरैहाय जोंहा दानि मुगायाव जों जोंहा अमा फिसिनो होननानै बुंङोब्लाबो एबा दाउ फिसिनो होननानै बुंङोब्लाबो बोरमा फिसिनो होननानै बुंङोब्लाबो जोंना आसाम सरखारनिफ्रायनो बेखौ ओ मोनसे स्किम हिसाबै मोनबोखानाय जायो। बेनि बेनि जाउनावनो जोंहा दानि मुगायाव दाउ अमा फिसिनाया जोबोर खहस एबा ओ बिदिनो जोबोर गोरलै जानानै फैबाय। बेनिखायनो जोंना गासैबो दानि बर' आइजो एबा बर' लाइमोनफोरा जोंना दाउ अमाखौनो फिसिनो हमबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दा गोबां सुबुंङानो जोंना बर'नि सुबुंङा सात बेनो जोंना आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं बेनिखायनो जोंहा बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानैनो जिउखौ खुंलांनो हायो। एबा गोबां ओ मुलाम्फा पास जायो होननानै आं सानो बिदिनो जोंहा गोदोनि रुजुनायाव गोदोहाय जों जोंहा अमा मासेखौ फिसिनानै गोरलैनिफ्रायहाय फिसिनानै फेदेर ओ देरनाय फाननो जानायालागै ओ बोसोरसे एबा बोसोरसेनि बारा लायोमोन। नाथाय जोंहा दानि मुगायावहाय बे अमाखौ फिसिनोहाय द दान एबा बा दानावनो गोरलैनिफ्राय फेदेरनानै फाननो हायो जेरैहाय जोंहा गोदोहाय बायदिसिना न'नि गुन्दै एबा थास' होनानै बेनि अनगायैबो जोंहा जौ संनायनि अफ्रै बाय दिखौ होनानै जोंहा अमाखौ फेदेरोमोन। नाथाय जोंहा दानि मुगायाव बिदिखौ जोंङो नुनो मोनला मानो होननानै बुंब्ला जों निया ओ समनि आंखालजों लोगोसे ओ बिदिनो रां रुफानि ओ आंखाल जानानै फैबाय बेनि थाखायनो जोंङो थाब थाबैनो रांखौ खामायनो नाजा दायो गासैबो बेनि थाखाय जोंङो ओ दानि अमा फिसिनाय होनोब्ला जों बिजि एबा दाना बायदिसिनानै होनानै जोंहा द दान एबा बा दानावनो फेदेरनानै बेखौ फानहरो। थिग बेबायदिनो दाउ फिसिनायनि बेलायावबो गोदोहाय जोंहा ओ आबै आबौमोना दाउ फिसिनाय नाय होननानै बुङोब्ला उम बिदिनो ओ जि एबा नैजिफोर दाउ फोरखौ लानानै जोंहा आबै आबौआ फिसियोमोन। नंगौना नोंथां?
औ नोंथां।
औ नाथाय दानि मुगायाव जोंहा दाउ फिसिनाय होननानै बुंङोब्ला बिदिनो न'खर रावनो गासिबो न'खरावनो फार्मखौ जोंङो दानि मुगायाव नुयो बिदिनो जोंहा ओ ओ ओ रोजा रोजा दाउखौ लाबोनानै फिसिनानै गोब बां मुलाम्फा जायो एबा जोंहा गोबां ओ गोदोहाय द' दान स्नि दानाव दाउखौहाय फानोमोन एबा बे फाननाय समाव जोंहा बेसेनाबो जोबोर खममोन नाथाय थाय जोंहा दा बेसेनाबो जोबोद गोबां दाउ दावखोनायनिसाय जोंहा दावखोबासि गासिनो एबा बांनायनिसो बांबोगासिनो बेनि जाउनावहाय जोंहा दाउखौ ओ बिजि बायदिसिना होनानै एबा दाना जाहोनानै बेखौ थाम दान एबा नै दानावनो फानहरनाय जायो। बेबायदिनो नों थाङाबो ओ बोरमा मोसौ फिसिनायनि बागै सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ
जोंनावथ' बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो बोरमा मोसौ दाउ अमा फिसिबोबाय थाखायो नाथाय आथिखाल खालनि मुगायाव सुबुंफोरा ओ गो-गोदोनि बे गोदोथ' जोंना न'आव मोननाय गुन्दै। गांसो बेफोरखौ होनानैनो जोङो जोंनि ओ न'आव फिसि जानाय जुनारखौ फिसि योमोन नाथाय दा आथिखालनि मुगायाव जोङो बिगियानारि मुगायाव जोङो बिगियाना दिहुननाय गासिबो ओ जेरैहाय नोंथाङानो बुंलांखादों दाउनो दाना होयो मोसौनोबो जोङो दाना होयो। गांसो होयो बिफोर गासिबो बिगियानारि मुगानि मानोना जोंनि बे मु गाया बिगियानारि मुगाजों जोबोद गोरोबलांनो गोनां जायो मानोना जोङो बे बिगियान मुगाजों गोरोबलांफायाबो जों जोबोद इयुन उनाव गोग्लैसोना थागोन जेरैहाय दाउ फिसिनाय होनोब्ला अमा मा फिसिनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदायथ' जोङो मासे मानै अमा फिसिबोदों नङा होमबा मासे मानै अमाखौ जोङो न'आव मोननाय आदार एबा गुन्दैजोंनो जों फिसियोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो गोबां अमा फियो सासे मानसियानो जौसेथा नैजौथा अमा फिसियो एबा मोसौ फिसियो बोरमा फिसियो बेबायदिनो गोबां गोबां जोङो अमा फिसियो अमा बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोनो जोङो अमा फिसि अमा बोरमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ गोबां नुनो मोनो जे जोङो जो बिगियानारि मुगानि आदार होयो जेरै दाना बेयो दाना गांसो बेफोरो जोङो गासैबो गियारि मुगाजों दिहुननायखौ होनानै जोङो ओ जोंनि बे ओ आबाद मावनाय एबा जोंनि बे फार्मखौ जौगाहोयो जाहाथे जोङो ओ खम समावनो बेखौ फाननो हायो जेरैहाय जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै दाउ फिसि नाय अमा फिसिनाय होनोब्ला अमाया ओ गावनो जोस अमाया अ मासे अमाया जिथा एबा जिबाथा अ अमा फिसा होयो बेखौ जोङो
फेदेरनो थाखाय अमा उन्दैनिफ्रायनो जों बिनो मुलि बाय एदिसियान बिजि होयो बेखौ बिजि होननानै जों बेखौ खौ गोरा एबा सांग्रां खालामो गोदो गोदायथ' जोंनो मासे अमाया जिबा एबा बा उम उम जि एबा जिबाथा अम-अमा फिसा जोनोम होयोमोनब्लाबो बियो गासैबो बांसिनानो थैनाय नुनो मोनोमोन ना थाय आथिखालनि मुगायाव मासे अमाया जिबा एबा नैजि अमा फिसा जोनोम होयोब्ला बियो ओम
जि एबा जिबा अमा फिसा होयोब्ला बियो ओ बिजि होयो बा बे खौ उन्दैयावनो जोङो मुलि होनानै बेखौ थैनायनिफ्राय रैखा खालामो आरो बेखौ जोङो ओ थाब देरहोनाय एबा थाब जौगानायाव जोङो मदद होयो आरो बि बिदिनो जोङो जों बेखौ ओ बिगियारि मुगानि आदार होनानै जों बेखौ ओ देरहोयो बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबोरै जोङो फिसियो जिब जुनारखौ
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङासो दानि बावैसो गोबां बाथ्राखौनो बुंलांखाबाय आरो आंबो सिगाङावनो नोंथांनि सेराव गोबां बाथ्राखौनो बुंबोबाय बिदिनो आङो ओ बोरमा एबा मोसौ फिसिनायनि बागै नोंथांनो आङो सुंद'यै फोरमायना होनो सानदों जोंना बोरमा फिसिनाय होनोब्लाथ' गोबां मुलाम्फा गोनां ओ खौ गु मुलाम्फा गोनां होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो एबा जोङो नुबोनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गिबियावनो बोरमाखौ लायो बे बोर बोरमा बिमा लायो बे ओ बोरमा बिमाया जोंना मा मानै एबा माथाम जोंना फिसाखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंहा फार्म बानायनो थाखाय बो गोबां बोरमा बिमाखौ जोङो लानाय जायो बिदिनो जोंहा खेबसेयावनो ओ मासे बिमाया जोंना ओ माथाम गाहाम फिसा होन होयो जोंहा माबबा बोरमा लाबा गोबां फिसा होयो बिबदिनो जोंहा बे बोरमा फोरनो बोरमा फिसाफोरनोहाय जोंहा गोबां दाना होनांगौखौ जेरैहाय जोंहा ओ बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ दाननानै होफैयो बिदिनो जोंहा गोबां ओ ओ बायदिसिना हाग्रा बंग्राखौ हानानै होफैयो बिदिनो जोंना बोरमाखौ गोबां फेदेर हायो बा फानजानाय ओ ओ फानजानायालागै जोंहा ओ गोबां खरसा जानायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो बेखायनो जोंहा आरो बोरमानि बोरमा बेदरनि बेसेनाबो गोबां बेनिखायनो जोंहा बोरमाखौ गोबां बेसेनाव फाननो हायो बेनो अब्ला जोंहा बोरमानियाव बोरमा फिसियोब्ला बारा खरसाबो थाङा ओ बेजों लोगोसे जोंहा फाननानैबो गो बां फैसाखौ मोनो बिदिनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जानाय नुनो मोनो बिदिनो जोंहा मोसौ फिसिनाय होननानै बुङोब्लाबो दानि मुगायाव जारसि मोसौ बायदिखौ फिनानै जोंहा ओ सानसेयावनो ओ नैजिबा लिटार एबा थामजि लिटार हालाम जोंहा गाइखेर दिहुननानै बे गाइखेरखौनो जोंहा ओ फाननानैहाय गोबां ओ सानफ्रोमबो ओ बिदिनो ओ नैरोजा एबा थाम रोजालागै रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंना मोस ओ नैरोजा थाम रोजानिनो जोंहा ओ बिदिनो बाजौ एबा थामौसोनि जोंहा ओ दाना बायदिसिना सिनाखौ बाहायनाय ओ सा फ्रोमबो थामजौ रांसोनि दानाखौ बाहायनानै जोंहा ओ नै जौ रां मोनोब्ला अब्ला जोंनिया बेसे मुलाम्फा जायो होनना एसे मुलाम्फा जायो जोङो अब्ला बेनि थाखाय जोंहा गासैबो सुबुङानो बर' सुबुङानो रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय जोंहा मोसौ बायदिखौ ओ जारसि मोसौ बायदिखौ लानानै फिसिनाया जोङो गोनां होननानै जोङो सानो बिदिनोहाय जोंहा गोदोनि ओ आदबजों मोसौखौबो फिसियोब्ला जोङो ओ गोबां लाब लाब एबा मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय जोंहा दानि मुगा सोंखोर फानानै जोंहा ओ हागौमानि मोसौखौ ओ फिसिनाया जोंना जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि होननानै आङो सानना मोनो। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
औ ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोबां मोथियै बाथ्राफोरखौ मिथिना मोनबाय। आरो आंनि गोबां मोनथिनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांनि सेराव फोरमायनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों थांजों एसे दसे सम सावरायनानै आं गोबां बाथ्रा सोलोंनो हाबाय औ गोजोन्थों।